औ हेल' खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासि। सेरबायनि थांसिम। बरायनाय थाबाय आ दिनै नोंथांखौ आङो मोनसे औ औ नोंथांखौ आं दिनै मोनसे गोनांथार खोथानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादों नोंथाङा जुदि दसे सम होयो आं गाहाम मोनगोन। थ' जों दिनै बर'नि एकदम आगोमा जायनि सायाव जोङो
अ'।
बर'नि बहाय इम'सन हाबना दङ। औ बर'नि इम'सन हाबना दङ बर'नि मोनसे हारिमु हाबना दङ बर'नि थै हाबना दङ बहाय। थ' बिनि सायाव एसे नोंथांजों आं सावरायनो गोसो जाबाय। जे जोंनि बर'नि दानाय लुनाय।
अ' नोंथां बुं।
उम बर'नि दानाय लुनाय होननानै बुङोबाथ' जोङो। ओ मोनसे जोबोद मोनसे हार्डटासिं जायो जोङो जे बर'फोरा ओरैबायदि मोनसे ओ सिभिलाइस हारिमोन माने सोद्रोम मोननाय हारिमोन जे ओ जाय समाव माने गुबुन हारि हारिया जंगलाव दङमोन जाय समाव गुबुन हारिया मा गैयामोन सोदोमस्रि गैयामोन। बै समनिफ्रायनो जोंनि आसागि बैसागि बर' जोंनि बर'नि गोरों गोरा जोंनि बर'नि आइजो बिथांमोना दानाय लुनायाव जेरैबायदि आखा फाखा जे अख्रां थिं बिरलांनाय दाउखौनो बिसोरो आगर एरनो हायोमोन थ बेफोर खोथाया थारैनो सानबोलावरि ना माबा मोनसे सैथोथि दङ नोंथाङा मा ब बुङो?
आं सानो जे बेयाव सैथोथि सैथोथि दङ मानोना जों नुबोदों जे गोदोनि जि जोमखौ नुयोबोब्ला जोङो बेफोराव समायना समायना आगर सेबखांनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो जेरैनोखि जोङो हाजो जे आगर बुंनांगोन।
उम उम।
हाजो आगर बा बैग्रि बिबारनि आगर बेफोरबायदि फारौ मेगना आग'र बेफोरबायदि खोनाबोनाय जादों आरो न।
औ औ
आं खोना खोनादोंबो आरो नुबोदोंबो आरो।
औ औ। थ' थिगानो थ' बेफोरनि बेफोरनि सायाव जों जोंनि दंखायो लोगोसे जोङो बेखौ मोनसे पारमानेन्ट इस्टाब्लिस खामनो थाखाय बेखौ जों जुगामि खालामनो थाखाय जोंनि जोंनि जि जोंनि बे बेव बेबस्था खुं जोंनि बे खुंथाइ बेब'स्था जोंनि बे जोंनि बे खुंथाइ बेबस्था लोगोसे जोंनि बे जिखिनि राहा लानांगौ जोङो बेखौ जोङो जुगामियै जोंनि समाजाव लाखिनो थाखाय जोंनि दाग्रा लुग्रा बिथांमोनखौ जोङो बेसे मा होनो हं खा होनो थाखाय सुंथानो थाखाय बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय थ' बिनि सायाव राहाफोरखो लानाय बायदि नुदों ना नुवाखै नोंथाङा?
नोंथाङा खनसे बुंफिननो हागोन ना?
आं मा होनदों जोंनि बे दाग्ला रु दाग्रा लुग्रा जाय जोंनि बर'नि आ जोंनि बर'नि माने थांना थानायनि मोनसे सिनस्रि टाइपनि जाना दङ जोंनि रांखान्थिनि सिनस्रि टाइपनि जाना दङ जोंनि गोरिब गोरिब न'खर बा जाय बे जौगाफुनाय न'खर बिथांमोनखौ जोङो माबायदि थुलुंगा होनाया मोजां नोंथांनि बायदिबा?
थुलुंगा थुलुंगा होननायखौ बुंनांगोन ना नोंथां?
उम माबायदि थुलुंगा ओं मा खालामबा बिथांमोना थुलुंगा मोनगोन नोंथाङा मा सानो?
थुलुंगाखौथ' जोङो बुंनानै खोन्थानो हानाय नंला। बा आं होननो सानो जे सि दानाया जोंहा जि दानायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा थायो आरोना जेरैनो खि जोङो जि दानानै बा जिफोरखौ दानानै जोङो फाननो हायो। गुबुन गुबुनफोरावबो इदिनो इन्दि जिफोर दानानै फानहरनो हायो जोङो। बे जि दानायजों जोङो थांना थानो थाखाय मोनसे गोरलै राहा आरोना सान फ्रामबोनि जिउआव जोङो जेनेबा रांखान्थि जौ गा होनायाव जि दानाया मोनसे गोग्लैयो दा आथिखालावबोथ' गोबां मुगानि गो-गोबां रोखोमनि जि ओंखारनाय दों आरो जेरैनोखि दखानाफोरानो दा ब्रेन्डेड ब्रेन्डेड ओंखारगासिनो बिसोरखौ जोङो मेसिनावसो दानाय जायो नाथाय जे आखाइजों जि जा जि दायो बे खमायबोनो हमदों आरोना न' गामि गंसेयाव न'खर न'खरनै बा न'खरसे बेफोरबायदिखौल'सो जि दानाय नुयो जोङो नाथाय दाना आथिखालाव गोबां मेसिनजोंनो गोबां रोखोमनि गोबां ब्रेन्डनि दखना ओंखारगासिनो नाथाय जों गोदोनि दिनाव जों नुयोमोन जोंनि आइ आइमोनखौ जेरै -
औ
दख'ना बा माइदि माइदिनि दख'ना बेफोरबायदि दानाय। नु-नुनो मोनबोनाय जादों आरो ओमफ्राय गोदोथ' दा-दाथ' मायदिनि दख'नाफोराबो दाम दामा गो-गोबां जाबाय। थामरोजासिम थाङो। नाथाय गोदोनि औ औ मायदिनि दख'नाया माथा मायदि होदो दे बे दख'नाया थाम रोजासो थांबाय नाथाय गोदोनियावथ' खमानोमोन आरोना जों खोनाबोनायाव जिबा बा जि-जिद' बेफोरबायदिल'सो रां खोनायोमोन नाथाय दा गोबां जाबाय आरो।
औ औ औ त' थिगानो ना थिगानो जोङो बिदिनो बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो हायोबा जोंनिया जुगामि जागोन बिथांमोननि दानाय लुनाय ओ कमारसियेला बा बिजनेसा थ' जों नुदों एसे जिहेथु रांखान्थिनिबो आंखाल जोंनिया बायग्रा बिथांमोना बिथांमोना जोंनि बिथांमोन दानायखौ बिथांमोन दानायखौ जोङो मा खालामनो हाया एफर्ड खालामनो हाया आरोखि राङाव जिहेथु बेनि हिसाबै जोङो खायसे माने मिदि एभारेेजट माने माबानि ओ दामनि जों गाननाय जोमनायखौ बायनाय नुनो मोनो आरोखि जिहेतु बिसोरनिया ओ खायसे ब्रेन्डेड दं बेफोरखौथ' बायनो हाया जों बेफोरखौ थुलुंगा होनो हाया खिन्थु जि जोंनि लकेल दानाय जि जों लकेल दानाय बिसोरखौ जोङो थुलुंगा होनो हायोबा मोजां आरोखि जों बिसोरनि दानाय लुनायखौ बायनानै जोङो बेलेग बेलेग डिजाइनफोरखौ माबा माबि बायदिसिना बिदि डिजाइनफोरखौ जों एसेबाबो माने खमायनानै जोंनि बर'नि ओ ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ जों एसे बांसिन गाननो नाजानानै एसेबाबो थुलुंगा जों होनो जों नाजायोबा मोजां आरोखि बेनि थाखाय ओ सखाराबो बेबस्था था लाबोदों जाय जायखिजाया बै मा खायसे ओ दानाय लुनायनि मोनसे ओ फाननायनि मेला बिदि मोनसे बानायनानै बिसोरबो ओ नाजाबोदों राहा लाबोदों। बेहाय जों पाब्लिकआबो एसे इनभल्भ जायोबा मोजां खिन्थु जों मा खालामनांगोन बे खुंथाइ बेबस्थानिफ्राय जिहेथु जोंनि मार्केटखौ डाउन खालामनो थाखाय मालाबा बिदि मेचिनजों दानाया एभेलेबेल खायसे माबाफोरा एसे ओ दिगदार होफैयो बे जिनिस आव जोङो नोजोर होनो हायोबा मोजां। आंथ' नुदों मोनसे समाव बिदि ओ जाथिय' आफादफोरा बिसोर लाबोना हरनायखौ ओ माने जब्द खालामनायबो नुदों आङो जे जोंनि लकेल दानायफोरा लस जागोन होननानै थ' बे बिदि राहा खो लानो हायोबा नित्सय आं मोजां जागोन होनना सानलांदों आरोखि नोंथाङा
औ नाथाय दानि जे ब्रेन्डनि औ नाथाय दानि जे ब्रेन्डनि दखना आरो गोदोनि जि दखना दंमोन ना गोबां फाराग दं आरो गोदोनि खुन्दुं फोरा मानोबा एसेबा मोजांमोन दा लरेक्सनि‌‌ दखनाखौनो हमना लानोसै आरो आङो लरेक्सनि दखना गोदोनि लरेक्सनि दखनाया गिलिर लेदोदो गाननो मोजां मोन आरो नाथाय दानि जि गोदान लरेक्सनि दखना ओंखारदों बेफोरनि रुजुनायाव दानि लरेक्सनि दखनाया माने रेजें गानबाथाय बे बिरलाबायो बेफोरबायदि जायो आरो माथानि दखना खौबो हमना लानोसै गोदोनि माथानि दखनाया बा न'आव दानाय माथानि दखनाया ओ गोरा ख्राव ख्राव जायो आरोना सुबाबो ख्राव ख्राव जाफिनबाय थायोमोन गोदोनिया नाथाय दानि माथानि दखनाया मा जायो खनसेल गोरा जागोन फार्स्टआव नाथाय सुनायनि उनावनो बियो गुरै फेग्लेब ग्लेब जाफिनजोबो आरो गाननो मोजां मोजां जाया माने‌ गोदोनि दखनानि लास्टिंआथ लास्टिंआथ इमानबो गाज्रि नङा ना थाय गुरै जालाङो आरो दखनाया
औ
गाननो मोजां जाफिना बेफोरबायदि जायो ओ कालारबो‌ ग गनो नागिरो गोबां गोदो कालार इमान गनायखौबो नुनो मोनामोन बुंनो थाङोब्ला जोंनि दखना बिदन जा जोंनि गुबै दखना बेनो मोजांसिन आरोना आंनि रो माबाव नोजोराव साब सिन हाबसिन हामसिन गाननोबो समायनायावबो बेनो समायनासिन
साबसिनदार माने गोमोआ
बे गोमो दखनाया औ
आतसा सा सा सा थिगानो दं थ बे कटनजों आरो बेफोर जोंनि बरनि दानाय लुनायदों माबाफोर सोमोन्दै ओरै मिलायनो हायो नामा?
कटन
आ कटन माबाजों खुन्दुंजों बेफोरजों माबाफोर बिदि गोरोबलायनाय मिलायनाय
कतन खुन्दुंखौथ बुंथला आङो ओ बे खुन्दुंखौथ हाथाइनिफ्रायसो लाबोयो जों हाथाइनिफ्राय लाबोनानै बे ओ ओंखामाव ओंखाम बा माइरंजों रुफायो रुफानानै बेखौ गोबां हुखनो हुखननानै सा ओ बैयाव मा होनो सोरखियाव सानानै फोरानना दोनो आरो फोरानबाथाय बे खुन्दुआ मा गोरा जाबाय ओंखामनि माइदिजों माजों
होम
ओमफाय बेखौनो जोङो सोंनानै दानाय जायो बेखौ जोङो माथा होननाय जायो आरो बेखौनो
माथा ओंखाम होनाय खायनो माथा नामा
औ ओंखाम होनानै गोरा जायो जे बेजों खननानै औ माथा
उम उम उम ओमफ्राय गोदो माथो कालारफोर खो बिदि बानायनो हायोमोननो जोंनि दाग्रा लुग्राफोरानो।
औ औ कालारखौ बानायोमोन दंफां लाइफांनिफ्रायनो जे ओ गोजा गाब गानो थाखाय जोङो फाथै बा सुनै बाहायनाय जायोमोन होननाय खोनानाय जादों।
उम उम।
आरो बिदिनो गोथां गाब गानो थाखाय बिलाइफोरनिफ्राय देग्लिनानै रस खालामनानै गोथां गाब गानाय जायो बेफोरबायदि बिजाबफोरावबो लिरबोनाय नुनो मोन्दों आरो।
नंगौ नंगौ नंगौ दा थ' बेफोर बेफोरखौ जोङो माने बै समा जानो हागौ मोनसे सैथो जुगमोन गल्डेन जुगमोन जों बेफोरखो बेफोरखौ जों नुबोआसै माने नै दानि गोदान जुगाव मा होनना बुंनो आरो दा बिदिनो जि नांगौ बेखौनो मोनो खस्थ' खालामनाङा माथ्र' फैसाल' नांगौ। ओ थिगानो दं सोलिलांनांगोन माथो खालामनो ओम।
इन्दिनि जिफोराबो गोबां सोलियो दा सि जोम जायखौ इन्दि बुङो, गोबां दाम आरो बेफोरनिबो।
औ।
गोबां रां खामायनो हायो दानि जुगाव जि दानायफोरजों।
आं ओमफ्राय ओरै गंगारजों माबायदि कानेक्टआ भुटानाव जे फानहैयो बिनि सायावबो माबाफोर?
बेखौ आं मिथिनाय नङा दे नोंथां।
ओ आं आ थिगानो दं आं मोनथिनायाव मा थारमाने गंगारथिं गंगारनो जों माने हि लाबोनानै फानहैयो आरोखि जा जोंनिथिं जेसां बानायो जे बहुत दामाव फानहैयो होनना मिथिगौ आरोखि जोंनिथिं दङ।
औ नोंथां समा जाबायमोन जोंनिया।
जोबोर गाहाम मोनबाय दे उम दे।